खुलुम गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिनाय थाबाय दा नो औ
बिथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ आङो एसे उम बानलु आबाद मावनायनि सोमोनदैसो एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
जोबोद गाहाम नोंथां नोंथाङा बिदिब्ला बानलु आबाद मावनायनि सोमोनदै फोरमायलांदो
औ जागोन दे गिबियाव जोङो गिबियाव जों बानलु गोमोनखौ मोजाङै फोरानना बेगर दिहुना दोननायखौ फुलि बरननो थाखाय फोनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव बानलु गायगोन हाखौ जोङो हाल एवनानै साफा खालामनानै लानाय जायो आरो एमफौ एनलाखौ होखारनो मुलि सारनाय जायो बे हाल एवनाय जायगायाव बेनिफ्राय जेब्ला फुलिया गायजानाय जायो देरो अब्ला बेखौ फुनानै साफा खालामनाय हायाव लांना गायहैनाय जायो बानलुखौ जों बैसाग दानाव गायनाय जायो बे फुलिखौ ओ सारियाव गायनाय जायो बानलुखौ ओम जाहाथे माने उनाव हाग्रा रज'नायखौ जोङो साफा खालामनो हायो मोजाङै जेबो साफा खालामनायाव खसथ' जाया बेनिफ्राय मुलि बाय मुलि सारनायाव आरो बानलु फिथाइया जेब्ला थायो अब्ला बेखौ जोङो खानायाव थांलाय फैलाय खालामनो मोजां जायो बेनिखायनो बेखौ सारियाव गायनाय जायो बेनिफ्राय गायखांनायनि उनाव जेब्ला बानलु बिफाङा एसे जौखाङो देरखाङो अब्लाना जोङो बेखौ ओ बे बानलु बिफांनि गुदियाव हा खोनानै होनाय जायो आरो जाहाथे माने अखानि दैया बे बानलु बिफांनि गुदियाव ओ जमा जानानै थाया मानो होनना बुङोब्ला ओ अखा हादैनि दैया गुदियाव बानलु बिफांनि गुदियाव जमा जानानै थायोब्ला बे आ बानलु बिफाङा थैनो चान्स थायो आरो बानलु बिफाङा बायदि रोखोमनि बेमारबो हमो जेरै गंगार खर' होनना बुङो बिनिफ्राय बिलाइ रोमोनाय बेफोरबायदि बेमार जायो बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय ओ मुलि सारनाय जायो जाहाथे बिफाङा मोजाङै थायो थाजिम थायो आरो मोजाङै फिथाइ थायो बेनिफ्राय जेब्ला बानलु बिफाङा मोजाङै देरो बेयाव जोङो फिथाइखौ गोबाङै बुरजायै मोननो थाखाय बिबारनि मुलिबो सारनाय जायो बिबारनि मुलि सारोब्ला बेयाव बिबारा बुरजायै बारनानै जोङो फिथाइखौ बुरजा मोननो हायो बिनिखाय सारनाय ब बान बिबारनि मुलि सारनाय जायो जेब्ला बिबारा एसे बे फिथाइ ओंखारहङो एसे देरहङो अब्ला फिथाइ गब्ल'नायनिबो जोङो मुलि सारनाय जायो फिथाया जाहाथे मोजाङै गिदिर गिदिर थाजिम जायो बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइया थायो जों बेखौ खानानै फाननो हायो आरो न'आवबो बाहायनो हायो बेफोरखौनो बुरजा बिबाङाव फाननो हायोब्ला जों बिनिफ्राय रां आरजि फिसिनो हायो आरो बे रांखौ न'खराव सालायनायाव फिसा फिसौ फोरों फिसा फिसौ फोरोंनायाव बाहायनो हायो आरो खम खरसा जायोब्ला दोन बुथुमनोबो हायो जोङो बेखौ उननि थाखाय जाहाथे माब्लाबाफोर इमारजेन्सि बायदिसिना जायोब्ला जों बेयाव जोङो रावनावबो फैसा रां बायदिसिना मोनाब्ला जोङो बेखौनो बाहायनो हायो आरो बेनिफ्राय बानलु बानलु फिथाइनि दामाथ' एसे बुरजै बुरजायैनो थाङो होमबा बुरजायैनो थाङो से केजियावनो जोङो माब्लाबा समाव जौसे रां दाइनजि रां गाहामसिम थाङो बेनिफ्रायनो बानलु फि थाय बानलु आबादखौ जोङो बुरजायै मावोब्ला खेथिखौ जोङो बेनिफ्रायनो गोबां फिथाइ मोननो हायो एक कुन्टेलावनो जोङो ओ जोङो बुरजा मोननो हायो रांफोरखौ बेनिफ्राय जोङो बे फिथाइफोरखौनो जोङो मालायनिफ्राय बायनानै जायालासे न'आवनो गायनानै लायोब्ला जोङो बेखौ न'आवनो न'आव जानायनि थाखाय जों बाहायनो हायो बेनिफ्राय आरो बानलु फिथायाबो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग थायो जेरैहाय गोसोम बानलु गोसोम गोसोमबो थायो बेनिफ्राय बानलु बोरदोन थायो बानलु सिब्र' थायो आजिखालिनि दिनाव बानलु सिब्र'खौबो गोबाङैनो मावनाय मावनायखौ आबाद मावनायखौ नुनो थाङो बानलु सिब्र'खौ बानलु सिब्र'ना आरो बेनि बेसेना बांसिन जायो गोबां जेरै नर्मेल बानलु फिथाइनिफ्राय बेनिफ्राय बानलु सिब्र'खौ जोङो गोबाङैनो आसारबो बानायनाय नुयो आरो बिनि आसार बानायनाया गोथाव जायो बेनिफ्राय थायो बानलु बोरदोन जोंनि न'खराव जोंनि न' सुं गुदिफोरावनो मोननो थाङो। बिफोरखौ बे बानलु बोदोरना जोंनि ओरै ओ गगा मोननाय बायदिफोराव जाला फुदुंना जानायफोराव मोजां जायो। बानलु बिदै जाला फुदुंनाय। जारि फुदुंना जानायफोराव गगा मोननायफोरा एसे मोजां जायो। जोङो बे बानलु बोदोनखौ जायोब्ला। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनि फोरमायथिनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय आं नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावो।
औ
दा आं आंनि फोरमायथिखौ आं होनो सानबाय आङो नोंथां। आं गारि सलायनानै जायो आं सासे द्राइभार। दा आं बे द्राइभार नालाय आङो आंनि सानफ्रोमबोनि बे जिउ खांनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ।
आंहा निजा गंसे गारि फिसा दङ। आं बे खौनो ओ बेजोंनो भारा बोनानै आं सोलियो।
अ
दा बे गारिजोंनो आङो जेरावबो थांलाय फैलाय खालामो। बिनि गेजेरजों आङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो थाङो। जायफोरा भारा लायो बिसोरनि लेंनाय मथै आङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङो बिबायदिनो आङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो मोनबाय नोंथां बेबादिनो शिलंआनो होन गुवाहाटियानो होन बेबादिनो ओरै गुबुन हाद ओ रायजोफोरावबो आङो थांनो मोनबाय। जेरै दिल्ली मुम्बाइ बिसिमावबो आंनि गारिजोंनो आं थांनो मोनबाय आरो मोनसे समाव जायो। नोंथां बे भलिबम होननाय बे समाव आङो दानसेयावनो गोबां खेब थांनो मोनो आं। बिबायदि समाव आं गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां।
उम
दा
औ
बेयो बिनि सोमोन्दै आङो माखासे बाथ्रा फोरमायबावगोन नोंथां आङो बेयो गारि सलायनायनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो सोलोंखादों। आं मोनसे ड्राइभिं स्कुल होननाय बे जायगायाव आङो मोजाङै रोंगौथि लादों। आरो बे नि मोजां सायाव आङो मोजाङै गियान लानानैसो आङो बे ड्राइभिं एबा सलायनाय बे हाबाफारिखौ आङो आखायाव लादों आरो आं बेजोंनो ओ सोलिलांनो सानदों आं बेखौनो मोनसे जिउ राहा हिसाबै। लादों नोंथां दा बे गारि सालायनाया गोरलैबो नङा आरो बियो जोबोद ओ बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओ रै रैखाथिनि थाखाय साननो गोनां। एसे रिक्स जायो।
औ-औ
आङो फुङावनो सिखारनो गोनां जायो एखमबा समाव आरो एखमबा समाव मोनाबिलियावनो ओ मोनफैयो बेबायदिनो आंनि समा थिग मथे जाया नोंथां। जानाय लोंनायाबो आङो न'वावबो मोनजाया जानो हागौ एखमबा समाव आं गुबुनावनो जानो गोनां जायो बेबादिनो आंनि बे रुटिना थि मथन सोलिया नोंथां
औ
आङो जिहेथु बे गारिजोंनो ओ सोलियो बेनिखायनो आङो माखासे मुवाफोरखौ आङो बे गारियावनो नां नांगौखिनिखौ लाफायो
औ
आङो गारिनि जोथोननि बेलायाव आं गारिखौ नांगौ सेबां सारभिसिं खालामबाय थायो।
औ
आङो दानसेयावनो खननैसिम सारभिसिं खालामो। आरो आं बेफोरनि बनेटनो जा डासबर्डआनो जा बेफोरखौ आङो मोजाङै जोथोन लायो आरो बेफोरनि ब्रेक आरो गुबुन गुबुन ओ गारिनि जेंनाफोर जायोब्ला बेखौ सिगाङावनो जोङो नायगोरनानै लाग्रोनांगौ। बेखौ मख'नो गोनांदि नोंथां बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो लागे नागिरदोंबा गिबियावनो बे गारिखौ नायग्रोनाय जायो बिनि सायाव आरो सिङावबो फुरायै बेखौ नायनो गोनां जायो। सायाव हिसाबै बिनि ग्लासफोरा माबोरै दङ बिनि ओ दर्जाफोरा माबोरै दं बेखौ नायनो गोनां जायो। सिङाव हिसाबै बिनि माखासे इन्जिनफोरखौ खुलिनानै नायनो गोनां जायो इन्जिनाव इन्जिननि थाव दंना गैला इन्जिननि थावा गाज्रि जाबाय नामा ब बेटारिफ्रा थिग दंना गैया बेफोरखौ नायनो गोनां जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो ब्रेकफोरखौबो आनजाद लानो गोनां जायो बेबायदिनो गियार बेखौबो आनजाद लानो गोनां जायो ब्रेका मोजाङै अरगोना अराखै बेखौ जोङो सिगांग्रो आनजाद लानो गोनां जायो। आरो बिनि अनगायै थाव थावआ थोजासे दङना गैया बिनि सायावबो जोथोन लानो गोनां जायो बे
औ
जिफ फारि खान्थिखौ बारहोखांनायनि उनावसो जोङो गारिखौ सलायनो हायो। बेबादिनो जोङो अब्ला गारि सालायनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जानाय नंला। नोंथां आङो नोंथां गारि सालायनायनि माखासे लामा बारस'नाय बिनि एबा बिनि मा होनो ओ ट्रेफिक बेनि सोमोन्दैबो बुंनो सानदों गोबाङानो बिनि सोमोन्दै मिथिया। मिथिया हसिया बेबायदि गारि सालायो बेनि जाउनाव गोबां जाब्रबथायफोर जायो। बे जाब्रबथायफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जोङो ओ मोनसे सोलोंथाइ लानो नांगौ। सोलोंथाइ गैयालासिनो गारि सालायोब्ला बेफोरबायदि जेंनाफोरा जायो नों